हेलौ अ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदों नोंथाङा दायो?
दङ जिरायनानै। ओरैनो।
जामुं जाबाय नामा नोंथां?
जाखांबाय नोंथां।
अ अ मोजांना खबरफोरा?
खबरा मोजाङानो बर्थमान आरो। नोंथाङा मा खालामगासिनो नोंथाङालाय दालाय?
आंङो नै नोंथां जिरायना दंथयो दायो ओरैनो
अ
नोंथाङा दायो फ्रि दङ नामा?
फ्रियानो दं नोंथां जिरायनास
औ औ नोंथाङा फैबा माने नोंथांजों आंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो हो ओ आयदायानो जाहैबाय माने औ औ आय जाहैबाय माने ओ गोदो गोदाय जोंनि जिहेथु बर हालामा बा जोंनि साखाथि फाखाथि बा जोंनि गामिनि बर फोरा जिथु सोलोंथाइ लामाया माबायदिमोन? बा सोलोंथाइनि बेलायाव माबायदिमोन? आरो आथिखालसिमाव सोलोंथाइनि बेलायाव माबायदि जाबो खो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोना नोंथां औ
औ
औ औ औ खोनादों
गोदोनि जुग आरो दानि जुगआवहाय माने सोलोंथाइया गोबां फाराखथिखौ जों नु नो मोनदों नंगौ ना नङा नोंथां
औ नंगौ
खोनादों ना नोंथां गोदोनि जुगावहाय जेबाय गोदोनि जुगावहाय जेबायदियै फरायसाफ्रा सोलोङो नाथाय गोबां सोलायनाय मोनहैगोन आरों नोंथाङा
औ नंगौ औ
गोदोनि दिनावहाय जों माने बर'फोरनि साखाथि फाखाथि एबा गामि एरियायावहाय जोंहा बांसिन फरायसालिखौ नयो नुनो मोनामोन जायनि जाहोनावहाय गोदोनि सुबुंफोरा फरायसालियाव थांनो लागै थांनो थाखाय माने न'निफ्राय गोबां गोजान जायो नालाय फरायसालिया माने खोनानो मोनदों जों थांनाय फैनायावनो माने सान्से जायो होननानै नंगौना नङा नोंथां आरो गोदोनि औ गोदो जुगनि बिमा बिफाया माने गथ'फोर खौआव बांसिनानो फरायसालियाव थिनहरामोन बिसोरो बांसिनै न'खरनि खामानि दामानिखौनो खामानि माव होनानैनो समखौ बारग' होयोमोन नोंगोनना नङा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
जायनि जाहोनावहाय गोदोनि दि नावहाय बांसिनानो मा होनो सोलोंथाइ आयदायावहाय बर'फ्रा दावगानो हायाखैमोन
औ औ
गोदोनि दिनावहाय बांसिन गथ'फ्रानो बुंनो थाङोब्ला न'खराव खामानि मावनानै अबावबा दाउफोर होसोनानै माने समखौहाय बारहोलाङोमोन बेबायदियै
औ औ
औ मानो होनोब्ला गोदोनि समावहाय फरायसालिफ्रा खाथियाव गैया नालाय बेफोराव थांनो थाखाय माने हान्था मेलानि थाखाय गोबां प्रब्लेम जायोमोन माने
औ औ
न'निफ्राय थांनो थाखाय गोदोनि दिनावहाय मा होनो बांसिनानो आथिंजों थांनाय जायोमोन आरो लामाफोरा मोजां जाया जान नङामोन जायनि जाहोनावहाय गोदोनि समाव बर'फोरा फरायसालियाव थांनो थाखाय हाग्राबारि हाग्रा बारिनि लामाजोंहाय थांनांगौ जायोमोन
औ औ
सान्दुं अखा बार गासिखौबो माने हमदांलांनो हाजोबोमोन आरो गोदोनि समावहाय
औ नंगौ नंगौ
आरो बिसोरो गोबां आरो बै समावहाय गोदोनि सम समावहाय जोंहा दानि बायदि लेखा फरायनो थाखाय टेबोल बायदि जिरेग्राफोरबो गैयामोन आरो मोजां सुबिदा गैयामोन आरो मोनानि समाव लेखा फरायनो थाखाय थोजासे माखासे लाइटनि गोनांथि माने लाइटफोरखौ मोन मोनाखैमोन आरो बिदि मोन नालाय माने बांसिनानो गोदोनि समावहाय सुबुंफोरा मा होनो बाथिजोंसो फरायोमोन लेखाखौहाय नाथाय आथिखाल मु बगायाव जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों मानो होनबा आथिखाल मुगायाव जोंहा मा होनो सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां जौगानो हमबाय मानो होनोबा आथिखाल मुगाया जोंहा इन्टारनेट मुगा जोंहा न'खराव न फोरावनो थानानै बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव जानाय माखासे जाथाय खौरां बायदि जायगाफोरखौ न'आवनो सियाराव जिरनानै जों नुनो मोननायखौ मोनो नंगोना नों जायनि जाहोनावहाय आथिखाल मुगायावहाय सुबुंफोरा गोबां माने जौगानो हमबाय आरो ना सोलोंथाइ बिथिङाव मानो होमबा आथिाखाल‌ थिखाल मुगायावहाय गामि गंसेयावनो फरायसालि गंसे लुनायखौ जों नुनो मोनदों नोंगोना नोङा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ
गंसे साथाम फोरोंगिरि थाखो जों नुनो मोन नोंथां आरो आथिखाल मुगायाव फरायसा आरो फोरोंगिरि गासैबो माने जोबनो गैयै जाबाय आरो नांगौबानो मोनो बेबायदि जाबाय आरो गोदोनि ज गोदोनि समाव जाहैबाय बिजाबफोरनि लिदगिरियाबो गोबां खममोन जायनि जाहोनावहाय बिजाबफोरखौहाय माने नांगौ बायदि मोनामोन आरो गोदोनि समावहाय आरो गोदोनि स समावहाय माने बिजाबफोरनि सिङाव लिरनायफ्राबो लिरनाय जायफोर सोदोब। फोर बैफोरबो माने गोबां गोथौ गोथौयै लिरनाय नङामोन आरो आरो गोदोनि समावहाय लिदगिरिफ्राबो जों माने गोबां खमखौ नुबोदों आरोना गोदोनि समाव लिदगिरि फोरखौबो नाथाय आथिखाल मुगायावहाय लिदगिरिफ्राबो बांनो हमबाय। फरायग्रा बिजाबफोराबो जोंहा माने नांगौ बायदि मोनो गोसो बायद दि नाथाय गोदोनि समाव बेबायद दि मोनामोन लिरनो थाखायबो गोदोनि समाव जोंहा दानि बायदि फावथेन एबा खलम गैयामोन। गोदोनि समावहाय जोंहा दाउ। गांजोंहायसो लिरनाय जायोमोन। नाथाय आथिखाल मु बेयाव जोङो मा खलमजों लिरनायखौ नुनो मोनसै। आरो फराय सालि कलेजफोराबो खाथि खाथि बिजों लोगोसे फोरोंगिरिफ्राबो गोजौ सोलोंथाइ लानाय गोज जा जायनि जाहोनावहाय बिसोरो माखा से गोबां माने गोथौ गोथौयै एबा गिदिर गिदिर खोथाबफोर फरायसाफोरनि गोसोआव सोनानै माने फरायसाफोरखौहाय माने गोजौ सोलोंथाइ लानो हाहोयो आरो। ओ नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन। नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां औ।
खोनादोंना नोंथाङा अ बिदिबा बुंनाय।
खोनादों खोनादों।
औ दे।
गोदोनि समावहाय जोङो नायोब्ला जों नु खायो जे नोंथांमोन बुंनाय बायद दिनो जोंहा बै समाव फराय सालिनि बिबाङा बारा गैबाङामोन लोगोसे जोंहा हान थामेलानि बेलायावबो जोबोद गाज्रिमोन। थ' सोलोंथायाइ लानो थाखाय जोङो गोजान गोजान जायगासिम थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन मानो होननानै बुङोब्ला जों बै समाव साइकेलबो बायनो हायि बायदिमोन माने। जोङो बबेबा मोनसे थाङोब्ला थाबायनानैनो थांनो गोनां जायोमोन। आरो जोङो जोबोद गोदोनि समाव जोंहा जे थ' गावनि बिमा गाव लिर नाय गैयोमोन जिथु जोङो गुबुन हारिनि बा गुबुन औ गुबुन हारिनि रावजोंसो जोङो सोलोंथाइ लानो गोनां जायोमोन। जितु बेफोरबायदिनि जाउनाव हवाय जेथु गोदोनि सुबुंफोराबो बा जोंनि गथ गथ'फ्राबो जिहेथु फरायनायखौ इसां गोसो होआखैमोन जानो हागौ। मानो होनना बिमा राव गैयामोन। आरो लोगोसे जोङो जोबोद खम नि गेजेरजों जितु थांलाय फैलायनि गेजेरजों फरायनांगौ जायोमोन बेनिखायनो गोदोनि माव खौ जों बांसिनानो अबावबा लावखार थाहैनाय बायदिसिना हाबा हुखा मावनाय दाहोना थाहैनाय बेफोरबायदिखो जों नुनो मोनोमोन आरो। रो। आरो जों आथिखालनि बेलायाव जोङो सोलायनायखो जों गोबां नुनो मोनबाय। जेरैहायनोखि जोंनि दा साखाथि खाथियावनो गोबां फरायसालिफोर दं। लोगोसेयैनो जोङो गावनि राव सोलोंथाइ लानो हानाय जाब बाइ। मोजाङैनो बायनो हानाय जाबाय बेबायदिनो जिहेथु सोलोंथाइनि दावहाय जोङो जौगानायखौ नुबोदों आरो आरो जोङो जोंनि ओनसोलाव गोदोनि समावहाय जिहेथु जोंनि हालामनि साखाथि फाखाथि थानायाव जिहेु थह गोबां सोलोंथाइ गोनां अनजिमा सुबुंनि अनजिमा गैयामोन जेरैनाखि गोबां सुबुं जिहेतु दाइन थाखो गु थाखो बा नै थाखो बा से थाखो बेफोर फरायनायखौल' जों नुनो मोन नु मोन आरो माने फरायबाबो माने खम फरायनानै फरायनाय गारनायखौ जों नुनो मोनोमो
औ नंगौ नंगौ नंथां नंगौ नंगौ
थाङोब्ला नुनो मोनो जे मोनफ्रोमबो गामियावनो जोङो बिए ए पास ए बा एम ए पा खौहाय जोङो मोननो थाङो मोनफ्रोमबो गामियावनो औ सोलोंथाइ लानानैनो जिहेथु जोङो गोबां साखरि बाखरि मोन बेखौबो जों नुनो मोनबाय आरो लोगोसेयैनो गामिनि माखासे आबहावा साननाय हनायनि बेलायावनो हो बा जोङो गामि सालायनायनि बेलायावनो होन जोङो गोबां जौगानायखौनो नुबाय जिहेथु सोलोंथाइ जौगाबोनाय लोगो लोगोनो मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव जोंहा जेब्लानोखि सोलोंथाइ गैयामोन। अब्ला बे समाव जोङो गामियाव बिदिनो जौ लोंनाय बिदिनो बायदिसिना अमा जानाय बिदिनो जाला लोंलाखौ जोङो नुनो आरो गोदोनि समाव खिन्थु आथिखालनि समाव जोङो इसिबां नाय बा बिदिनो जाला लोंला खालामनायखौ जों नुनो मोनला। मानो होननानै बुङोब्ला बुंथों जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो आथिखालाव जिहेथु सोलोंथाइ गोनां होननानै बुंनो हायो गासैबो जिहेथु गोथौ साननो हनो हानाय जेहे थ' मेलेम गोनां जाबाय मेलेमजिबि जाबाय जायनि जाउनाव जिहेथु जोङो गोदोनिफ्राय जिथु आ आथिखालनि आबहावायारि थासारिखौ जोङो गोबां मोजांनिफ्राय हामसिनाव जिहेथु फैदों होननानै जों बुंनो हायो आरो जिहेतु बेफोर गास गासैबो सोलोंथाइनि थाखाय जादों सोलोंथाइ गैयामोनब्ला जिहेतु बेफोरबायदि आबहावायारि सोलायनाया जानाय नङामोन खोमा जिथु गोदोनि बायदिनो बेबायदिनो जौ लोंनानै बिदिनो सावरि जानानै बेबायदिनो ओ जिउआ जे बारग'लाङो बेफोरबायदि जे थ' गावनि रोंगौथिखौ जिहेथु जों देखाय इसेबां सुबिदा मोनामोन माने गोदोनि समावहाय बेबायदि बिदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्राय रायजो जाबोदोंमोन आरो खिन्थु आथिखालाव जोंहा गोबां माने सोलोंथाइनि बेलायाव जौगानाय लोगो लोगोनो रोंगौथि देखायनायनि हानायबो जाबाय आरो आथिखालाव खाबु मोनबाय औ ओ दे हबा नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय माखासे मोनथियै खोथाफोरखौबो नोंथांनिफ्राय मिथि दे होमबा नोंथां
औ
थांगोन